हेल' हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां।
औ
नोंथाङालाय?
आङो दा एसे मा होनगोन बाहेरायाव एसे फैनानै दंफैयो।
औ।
नोंथाङालायदाम मा मा ओंख्रि जाखो दिनै?
जों दिनै जोंहा ओंख्रिया अनलाजों दाउ औवा मेवायोन ओमफ्राय अमा बेदर फाजामोन। नोंथांलाहालाय?
जोंहानाबो मा होनगोन दाउजों आलुसोमोन।
ओम मा होनो दा आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जादों दायो मा होनगोन गोदोनि दिनाव माने जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ लानानै दा माने माबोरै दावगाबोख दानि जुगाव बेखौ आं नोंथाङा एसे सोंनो सानदों आरो ना नोंथाङा बेखौ एसे माने बुंनो हागोन नामा माने बुजायनो हागोन नामा।
नोंथां आं गोदै समनिखौ इसेबां माने मोजांहै मिथिया हायोबा नोंथाङानो मिथियोब्ला फोरमाय जागोन दे
अ थ' माने गोदोनि समखौ लानानै आरो दानि समखौ लानानै नायोबा गोबाङानो माने जोंनि गेजेराव माने सोलायनाय फैदों आरोना। गोदोनि दिनाव जोङो जोंना थानाय थानायफोराबो जायगाफोराबो एसे उसुबिदा जायोमोन जोङो माने माने गोबाङानो माने खायसेयानो न' गैयामोन बा जेनेबा मोजाङै थानो मोनामोन बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो ना गोदो। जानाय लोंनायनि बेलायावबो बुङो ब्ला गोबांङानो माने उ सुबिदा जायोमोन आरो जानाय लोंनायावबो होमबाबो माने खायफाया मा होनगोन गावनिनो आबादथिलियाव मावनानै जायोमोन एबा गावनिनो मा होनगोन न'खरावनो आबाद मावनानै माने जिउखौ खुङोमोन आरोना ओमफ्राय दानि दानियाव नायो गोबाङानो माने सोलायबाय आरो दानिया जाहैबाय जोंना गासैनायाबो मान ओनगोन गारि गुरा दं ओरै मा होनो गासैथिंजायबो मा होनगोन गिदिर गिदिर बिल्डिं लुजोबबाय ओरै आरो मा होनगोन टाउन सोहोर जाजोब बाय गोदोनि दि गोदोनि दिनखौ लायोबा दानि दिना एसे मोजांसिन जाबाय आरो ना? माने सिगांनिस्राय एसे साबसिन जाबाय आरो। ए जानाय लोंनायनि बेलायावबो माने गोदोनि दिनाव जोंना मा होनगोन गोबां माने संनाय खावनाय दंमोन आरोना जेरैखि अनला दंमोन सबायाइ नारजिजों अमा बेफोरबो दंसैयोमोन आरो। ओमफ्राय दानि दिनाव बुंनो थाङोबा थ' गोबाङानो मा होनगोन जै बे बेफोरो संनाय खावनाया माने जोबनोनो हमबाय आरो ना? जे बारा इसेबां नुनो मोनला आरो औ सोलायबोबाय। हमबाय नोंथाङा एसे
बुंलाय नोंथां
अ माने एसे नोङो गोदोनि माने जानाय लोंनायनि बारै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आरो?
औ औ बेखौथ' माने मिथिनाय बायदिबा आरो आं बेखिनिखौ बुंनोसै आरोना नोंथां ओ गोदो स' म बयबो एसेब्लाबो न'नि बारिफोर भादाफोराव एसेब्लाबो ओ खेथि आबादखौ मावनानै जायोमोन आरोना जेनेबा हाथाय बाजार बायलायनाय बिदि फानलायनाय बारा एसेबां माने सुबिदा गैयामोन आरो बिदिनो बेनिफ्रायनो मावनानै बिखौनो जायोमोन जेनेबा न'आवनो गाव गावनो आबाद मावनानै जायोमोन मैगं थाइगंखौबो बिदिनो आरो बांसिन मिथिंगायारिनिफ्राय बुथुमनानै जायोमोन आरो ओ नो लन्थि मैगंफोर खानाय बिदिनो दौस्रम ओ ओ माथिगालदाब सोरबा बुङो खेराादाफिनिबो बुङो बिदि माखासे इ माखासे मेलला मैगं दङ आरो बेफोरखौ बांसिन बिसोरो बिदिनो मिथिंगायानिफ्राय बुथुमनानै जायोमोन आरो दाथ' आरो बिदि बिदिखौनो मोननो थांला गोमालांनायानो हमबाय दे फ्रायानो
उम उम
ब थ' आरो बेसे एसे मा होनदों नोंथां
अ दा होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदो माने संनाय खावनायनि बारै जेनेबा अनला संनाय बा मा होनगोन नारजि संनाय बेफोरखौ माने एसे नोङो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां नोंथाङा मा होनो अनला सबायाइ नारजि बिदिखौ संनो हायो ना हाया माने रोङो ना रोङा
दाथ' माने बारा इसेबां रोङाखोनो होनजायो मा होनगोन होमबा गोदोनि दिेनावबा एसे आबै आबौमोना एसे मोजाङै रोंसिनोमोन नालाय दाथ' दाथ' सोलायबाय जुगा बेनिखायनो आं माने बारा एसेबां माने सोलोंबोदिया आरो अ नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे मा होनगोन बेफोरखौ माबायदि बानायो बा माबायदि माबायदि बानायनानै माने जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन दे नोंथां ओ फार्स्टावनो जोङो मा होनो अनला ओंख्रियाथ' मेन ना बर'नि औ अनला ख्रियाथ' आरो बर'नि एकम बयनिबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि नालाय बेखौनो बुंग्रोनोसै आरो आङो अनलाखौ जोङो संनोब्लाथाय मा होनो सिगाङावनो खारैफोर रनाय गैयाबाथाय सरनानै लाग्रोनांगौ। ओ बिनिफ्राय माइरंखौ दसे सम सोमनानै दोनदो दैयावहाय सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बिदिनो जुदि नोङो बेदरफोर बा नाफोर होगोनब्लाथाय अ नलायाव बेफोरखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाय आरोना। फ्रामनानै लाखांनायनि उनावहाय अनला खौ देना लादो देखांनायनि उनावहाय बिदिनो बेदरफोरखौ होबाय ना दैया गोदौबाय जेनेबा ग्लब ग्लब गोदौबाय थानायाव अनलाखौ होनानै होदों आरो माबाजों आखाइजोंबो ओरैहाय गुनदै सारनानै होजायो ओमफ्राय सोरबा बायदिया आरो दैयावनो गलायनानैबो होयो बिदि आरो।
उम
ओमफ्राय आरो नारजि नारजि संनाया जाहैबाय नारजिजों अमाजों संबाथ' आरो एकदम गोथाव जायोना। अ जायो दा नारजिदो अमा संनाया जाहैबाय नारजिखौ हायोब्ला हरसे सोमनानै दोननांगौ जानायनि सिगां जेनेबा हरसे सोमनानै दोनदो दैयाव सोमनानै अखानायैहाय संनो गोनांब्लाथाय मोजा सोखांनायनि उनावहाय नारजि खौ खारै होनानै दसे गोबाव सम एवनांगौ आरो माने रुइनायनि थाखाय। बेनि उनावहाय बेदरखौ एवफ्रामना लाखादो बेलेगाव बेनिफ्रायहाय उनाव नारजि रुइबाय रुइखांनायनि उनावहाय दै होनानै बेदरखौबो होदो आरो होमबाना जाबाय ओमफ्राय माबायायो आरो समायजों साम' खोबो आरो इदिनो साम'फोरखौ आरो दैमानिफ्राय खनना लाबोनानै बिदिनो दैयाव हरसे बा हरनै सोमना दोनदो दोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो जानोसैबा सोखांनानै मा होनो दाखोनखौ गारदों आरो बे सामनिखौ। बिदिनो दानस'दो बेनिफ्राय मोजांहै संख्रि बा उम नारें खारजि होनानै मोजाङै होनानै लादो। होखांनायनि उनावहाय ओ एसे एवफ्रामग्रोदो। एवफ्रामनानै बिनि उनावहाय नोङो सबाय जों संनो ना मायबा गुबुन मोनसे मैगंजों संनो।
औ थ' होनोमबा नोंथाङा दा माबायदि मान माने गोदोनि जानाय लोंनायजों दानि जानाय लोंनायजों माने रुजुना नायोबा गोदोनिया साबसिनमोन ना ना दानिया साबसिन होननानै सानो नोंथाङा?
आंथ' सानो मा गोदोनियानो साबसिनमोन मानो होनबा गोबां गोदो गोदोयो बिदि थावजों एवफ्रामनाय बांद्राय जायामोन ना। बिदिनो नर्मेलि एसे रुदबनानै जानाय जेरै लाफा मैद्रु रुनाय मुला मैद्रु रुनाय बिदिनो माखासे मैगंफोरखौनो माने ना फिसा फिसाफोरखौबो बिसोर एवफ्रामनानै होआलासिनो बिदिनो दडायरेक्ट होयोमोन जाहैबाय। बिदिहाय बिदिजों माने बांसिन जेनेबा नोङो थाव खम होनानै जायोैबा हेल्थनि थाखाय मोजां जायोना? बिनि थाखायनो आङो सानोमा गोदोनि जानाय लोंनाया साबसिनमोन आरो। दानिया थ' एकदम थावजोंनो एव एवफ्रामनाय थाव नङाबानो जानो हाय ना बिदि आरो
थारमाने गोदोनिखौ नायोबा ओमथाय गोबाङानो सोलायबोबाय आरो ना? जेरै दावबायनायनि बिथिङावबो जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि बिथिङावबो एसे माने गासिबो सोलायबोनो हमजोबबाय दाथ'। जानाय लोंनायावथ' गोदोनि दिनाव बिराद माने मोज मोजाङानोमोन जेनेबा दा जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा गोदोनि दिनाव जेनेबा सबाय अनला नारजिजों अमा इफोरदि बानायनानै जायोमोन गोदोनि दिनखौ लानानै नायोब्ला दानि दिनाव माने बेफोर माने जोबनो हमबाय आरो बेखौ बेखौथ' बयबो मिथिगौ दायो
औ
बेनिखायनो सानो गोदोनि दिनाव माने गोदोनि दिननिख्रुइ दानि दिनाबो एसे माने सोलायबोबाय आरो। गोदोनि दिनाव माने थाबायनायनि बि दंबावो दावबायनायनि बि बिथिङावबो एसे उसुबिदा जायोमोन जेनेबा गोदो दिनावथ' गराय गारिजों सो थाङोमोन नालाय थ बेनिखायनो दानि जुगावथ' जेनेबा गारि दङ मथर दं बयनावबो बेनिखायनो दावबायनायनि बिथिङावबो मोजाङानो जाहैबाय आरो जेनेबा गोदोनिखौ लानानै नानै नायोबा
औ नोंंगौ संनायनि बेलायावबो दा गोदोहाय अरदाबावसो सङोमोन ना ओमफ्राय दाथ' थ' बांसिन गेसफोरावनो सङो ना खालायबो जाय बुहुदानो माने अरदाबाव संनाय संनायानो खम जाबाय आरो ओं
होमबा दे नोंथां दोनथ'लायसै खोमा ना दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों रायलायनानै आं मोजाङानो मोनबाय
जागोन दे नोंथां दे दे नोंथां